हेल'
औ नोंथां औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
खुलुमबाय नोंथां हेल' औ
औ खोनादों आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ
अ ओ नोंथांजों आं दायो आबादनि बेलायावहाय खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना
हागोन हागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे
औ बिदिब्ला जोङो आबादनि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा
दे नोंथां दे औ जागोन दे
आथिखालाव जोंनि ओ आबाद फोथारा गोदोनि आबाद फोथारजों गोरोबलियाना
नंगौ नंगौ औ
औ गोदोहाय जों जेब्ला उन्दैमोन अब्ला जोङो। जोंनि फोथाराव मोसौजों हालेवनाय नुयोमोन नङा होमबा?
नोंगौ औ औ।
औ दायो नाथाय जोङो मोसौजों नांगोलजों हालेवनायखौनो जोङो दा नुनो थाङो। गैया नङा होमबा?
औ औ।
ओ आथिखालाव गोदान मुगानि बायदिसिना मेसिनजों जोङो हालेवनाय ओ माइ गायनाय आरो माइ हानायखौ नुनो मोनसै औ। दा
औ।
माइ आबादाबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि नुनो मोनोसै। जेरैहाय माइनि जोलैयाबो गोदोनि माइ जोलैजों दानिजों गोरोबलिया। गोदोहाय माइसालि माइ बावा माइ बायदिसिना आलदा आलदा माइखौ जोङो मोननो हायोमोन नाथाय दा हाइब्रिद जालांजोब्बाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां औ।
उम दा होनबा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि दा गोदान मुगानि जोलै मोननो हायसै माइफोरखौ बिगायावहाय ओ बिसमन जानाय ओ बिस पसिस मन जानाय माइबो मोननो हायोसै जोंनियाव दायो नि हासार मुलि आरो बायदि बायदि ओ हासारफोरखौ बाहायनानै डाबोल ओ बांसिन बिबांनि माइखौ जोङो दिहुननो थाङो।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ बे बांसिनानो माने बिजनेस लाइनावहाय लांनोसै आरो आबादखौहायो। सिगाङावहाय जोङो जानो थाखाय ओ बाहाय गायोमोन।
औ।
औ दा आरो जोंनि जायगायाव दा गोबां माइनि अनगायैबो गोबां आलदा ओ आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहायो ओ खम खम समाव गोबां रां खामायनो थाखाय बायदिसिना मुलिजों बा बायदिसिना बायसिना ओ आबादखौ जों मावनानै हाथायाव बाजाराव फालांगि खालामलाङो।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जेरैहाय जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय दायो ओ ड्रागन फिथाइनि आबाद मावो औ। बेजों लोगोसे बैग्रि बैग्रि आबादबो मावो।
औ।
औ आथिखालावथ' आरो ओ माइ गायनो ओ मानसिबो मोननो थांला नङा होमबा।
नंगौ नंगौ
औ दैज्लां बोथोराव माइ गायनो नागिरबा हाजिरा गायग्रानो नागिरबाबो रां बुरजा होबाबो मोननो नागिरा बेनि थाखाय दाना ओ गोदान मुगानि माइ गायनाय मेसिनबो मोनोसै बेजोंहाय खम समावनो गोबां बुरजा हाखौबो सानसेयावनो गायजोबनो हानाय जाबाय दा
औ
औ बेजों लोगोसे आरो माइ हानायावबो माइ हानायनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि मेसिनजों सानसेयावनो हानानै सानसेयावनो नानानै जों न'सिम लाबोनो हायो फोथारनिफ्राय नङा होमबा
औ औ
औ सिगाङावहाय जों माबादि नुयोमोन ओ सानसे हागोन बिनि उनाव सानसे सरगोन बिनि उनावहाय जेब्ला मोजां रानगोन अब्लासो जोङो बावखाजोंहाय ओ बाननानै न'सिम रोगायोमोन रोगानानै आरो न'आव दोनफैनायनि उनावसो मोसौजोंनो आरो नायोमोन बेखौ गिदिं गिदिंहाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ
औ दा आरो बेबायदि बोथोरा बेबायदि नुथायखौ जों नुनो थांलिया
औ
उम गोदोहाय जोङो बेफोर माइ जि गाबाव बेसेबां गेलेयोमोन नङा होनोमबा
औ औ औ
औ दानाथ' बिदि जिगाब लाबोनानै बिदि गेलेनायखौनो नुला
औ
दाथ' दाइरेक्ट फोथारनिफ्रायनो फानहरो
औ
फानहरो आरो लांग्राफोराबो लांनानै गोबां बे जिगाबनिफ्रायबो आबाद मावो नङा होमबा जेरैहाय मैखुन आबाद औ मैखुन आबाद मावो आरो सोरबा सोरबा मोसौनि आबाद माने मोसौ फार्मबो बानायोना बिसोरो माने बे जिगाब डायरेक्टहै फोथारनिफ्रायनो बिगायावहाय बिगा हिसाबै माइ ओ माइखौ जेरैहाय बायो बेबायदिनो बिगायावहाय बिगा हिसाबै जिगाबखौबो बायनानै लानो थाङो आरो बिगायावहाय हाजारसे बा बार'स' आदस' बेबायदि होनानै लाङो आरो
औ नोंथां औ
दा नोंसोरनि जायगायाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ हागोन नोंथां हागोन औ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ जोंहा दाबो गोग्लैसोनाय ओनसोल नालाय
औ औ
ओमफ्राय जोंहाथ' एसे हाजोआरि ओनसोलबो जायो नालाय नोंथां
अ
ओमफ्राय जोंहा बिदिनो हाजोनि हाखौहाय जावनानैहाय माखासे बान्दो थिखोनानै लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां
अ
औ ओमफ्राय बिदिनो लाबो लाबोनानै ओ लाबोबाय ओमफ्राय लाबोनानै बिदिनो माखासे गाहाय गाहाय मोनसे गेदेरथार ओ दंग' दंग' होननानै बुङो बेखौ।
औ औ।
बे जाम्फै जाम्फै होननानै बुंबाय। जाम्फैखौ जावना जाम्फैखौ जावनानै लाबोबाय ओमफ्राय लाब बोनानै बेबायदिनो आ गामि ओनसोलावहाय आ गावबागाव गावबागाव माखासे फिसा फिसा फिसा फिसा आरोबाव दालाय दासा ओ बेफोरखौ रानफ्लेनानैहाय आ नांगौ खिनिखौहाय माने माइ गायग्रा आबाद दुब्लिफोरावहाय लानानै थांनाय जायो आरो। राय जोंनिजों बिदिनो माखासे ओ दाबो एसेब बां माना गोनोखोआरि आदबजों बांद्राय खौ जों मावनायखौ आं नुनो मोनाखै नाथाय अब्ला बो ओ बेबायदिनो माखासे दोनै ओ मोसौजों हालेवनाय बेफोराथ' गोमालांखाबायानो। अमफ्राय बिदिनो ट्रेक्टार सोनो ट्रेक्टारसो ओमफ्राय बिदिनो माखासे गोदान गोदान आबाद जोलैफोर जेरै गोदोहाय जोङो नुनो मोनोमोन माबा आ जुहुलनो ओमफ्राय माबा ओ बिदिनो मा नाननै बुङो माने मार्च सिलानो बेबायदि माखासे माइ जोलैफोरखौ जों गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। नाथाय दिनै फैयै फैयै फै
उम।
नाय जों गोबां आ दायोथ' आरो माने जुननिफ्रायनो गायनानै दिनै गामि ओनसोलफोरावबो ओ माइनि माखासे गोदान गोदान गोनोखोआरिजों दिहुननाय जोलैफोरखौ गायनानैहाय जेरै रनजित नो फ्राय बिदिनो बाहादु फोरनो बेफोरबायदि गायनानैै दोनै आ माखस से माने बिगायाव बिगा फायाव बिदिनो आ जि म मन माबा माबा मोजां हाफाराव बेबायदिनो आ जि बामन बेफोरबायदि बोखांनायखौ दोनै जोंनि ओरै गामि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां।
औ
औ दा बेफोरबाय बिदिनो मावलांबाय थायोबोला आरो बेल' नङा बेबायदिनो आ माखासे बेबायदिनो मेसें बोथोरफोराव जुखाम आबाद ओमफ्राय बेबायदि नो दुफां बोथोरफोराव आ सिबिं आबाद सबाइ आब आद ओमफ्राय फाय बेबायदि आ माने आबारा मेसेंनि आबाद दैज्लां
उम
नि आबाद
औ औ।
ओ औ दा बेबायदिनो माने गोबांथ्रा आबादारिफोरखौ मोजां मोजां आबारखौ बोखांनानै आ बिनिफ्राय फैसा रां आरजिनाय बेफोरखौहाय अ जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि बे हाजोआर ओनसोलफोरावबो जों नुबाय थानायखौ जों माने फैसा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे आबादफोरनिफ्राय आरो बेबायदिनो माखासेफोरा बां बिबांनि माइफोर गायनानै बे माइफोरखौहाय बाजाराव लांनानै आ माने हाथाय बाजारफोराव लांनानै फाननानै बिनि बदलै फै रां आरजिनाय रां खामायनाय बेखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोरनो जोंनि जोंनि ओरै हाजोआरि ओनसोलनि माखासे गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गाहाय आबाद आरो बिनि अनगायैबो जोंनि हाजो ओनसोलाव गय आबाद आबाद नोंथाङा मिथियोना गय आबाद अ गय आबादा जों जों औ गय आबादा जों जोंनि नैबे हाजोआरि ओनसोलनि फैसा आरजिनायनि मोनसे आ
औ
माबा गाहाय फुंखा जानानै दं आरो दा बेफोरजों जोङो माने बे गय आबादनि गेजेरजोंहाय माने गोबांथार माबाखौहाय जोङो फैसा रां आरजिनाय हानायखौ जों
उम
फोरनि थाग्रा मानसिफोरखौ रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बिनि अनगायैबो माखासे आबादफोर दङ जेरै फाथो आबाद
आ माखासे आबादफोर दं आरो जायफोरहा मा होननानै बुङो बिदिखौ माने बोथोरारि आबाद होननानै बुङो बोथोरारि आबाद
औ
बेफोरबायदि आबादखौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव मावनायखौ जों नुनो मोनो गोनां जादों जोंनि आबादारिफोरा जोंनि आबादारि बेबायदिनो मोगा मोगा मोगि जायो बारहुंखा सारन्थाइ फैनानै गय बिफांफोरा नस्थ' जायो बायनानैहाय बेबायदिनो जोंनि आबादारिफोरखौ दुखु होलाङो बिदिनो माइ आबादावबो दैया अभार माने नि बारा जानानैहाय बेबायदिनो माखासे माइ आबादफोरा दैजों जानायखौ जोङो नुयो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो नांगौबायदि जोथोन लानो हायैयाव गोनोखोआरि आदबजों जोथोन लानो हायैयावहाय आ
उम उम
नांगौबायदि बिबांनिबोखांनो हायो बेफोरखौबो जोङो जायगा जायगा नुनो मोननो हायो नोंथाङा
औ औ औ नोंथां आरो जोंनि ओनसोल औ
दा बेनो आरो नोंथां औ
औ औ जोंनि ओनसोलाव माने नानिबो आबाद मावो ना खेथि खालामो होननानै बुंनांगोन ओ मोनफ्रोमबो न फ्रोमबोआवनो माने गावबा गाव ओ फुख्रि जावनानै माने नाखौ फिसियो फिसिनानै ओ बियो देरोब्ला बेखौ फानहरो आरो माने न'फ्रोमबो
औ